खोनादोंना नोंथां? औ नों-नोंथांजों रायलायनो हागोन ना?
औ औ सम दङ' दे
औ औ औ ओ नोंथां खौ ओ फन खालामनाय जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बर' हारि नि माखासे दामग्रा आगजुफोरनि सायावहाय आं एसे सावरायनो सानदोंमोन। दा नोंथाङा हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथ'
औ औ ओ बिदिब्ला जोंनि बर' हारिनि माखासे जोंहा गावनि आंगो दामग्रा आगजुफोर दङ' नङा होमबा? ओ मिथिगौ औ जेरै जोंहा जेनबा खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना नङा होमबा? औ ओ नोंथाङा गंगनाखौ मिथिगौ ना?
गंगोना औ जायखौहाय जोङो खुगाजोंहाय सुनाय जायो नङा होमबा?
औ औ औ खुगाजों सुजायो आरो जों औ ओ बे खौ जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्राय जोङो बेखौ माने बर'-बर'फोरा माने ओ दामबोनाय बेयो मोनसे आगजुमोन नाथाय गेजेर ससेयावहाय बेखौ माने ओ जोंनि बर' मा-माने मानसिखौ माने एसे खम बाहायनाय नुयोमोन आरो।
अ अ
नाथाय ओ माने बेखौहाय जों बर'फोराहाय जुग्राफि केल इन्डिकेसन माने माबा मोनबाय जोङो दाखालि बावैहाय दा माने गुबै माने बर'फोराजे बेखौ माने बाहायजेनग्रोदों बेयो जोंनि मोनसे रोखा मोनसे सिनायथि जाना थाहैबाय आरो दायो।
औ औ माने बेखौहायो जोंनि बर' हारिनि होननानै ओ बयबो माने मि थिनो हानाय जाबाय आरोखि बेखौहायो।
औ औ औ औ मानोना बेखौ गुबुनाबो जे तु गुबुन हारियाबो बेखौ बाहायोमोन नालाय बिहु मोसानायावहाय ओ ओंखायनो दानि गोदान जेनेरेसनफोराहाय बेखौ माने जोंनि न'ङादां बिदिबो मोनसे साननाय फैयो मोन मानोना गोबां खम माने बाहायनायखौ नुयोमोन नालाय।
अ अ
बिदि आरो आरो खाम सिफुं सेरजा जथानि खोथाखौ थ' जोङो दा बुंगासिनो नङा होमबा, जोंनि जाय माने बे जोंनि बे दामजुफोरखौ दामोब्ला जोंनि हारिनि माखासे सिनायथिखौ जों माने ओ बेयावहाय जोङो बेरखाङो।
औ
नोंथाङा बे जोंनि हारिनि जि जि दामनाय देनाय माबाफोर हायोना नोंथाङा दामनो बेबायदि
आंथ' आंथ' ओरैनो बांद्राय मिथिया नोंथां ओमफ्राय आं नोंथांनावहाय मोनसे सोंथिो सोंनो सानदोंमोन। जोंहा बे सेरजा दङनाा सेरजाखौहाय खौ' माजोंहाय बानायनाय जायो माने बेखौहायो आं मोजाङै मिथिया आरोखि खायसेया बुङो सिजौ ना माजोंबाबो बानायो होननानैहाय ओमफ्रायो आरो गुबुन मोनसे जेजोंहायबो बानायो होननानै बुंबावो नाथाय माजोंहाय आं बेखौहाय गोसोआव गैला आरोखि दा नोंथाङा मिथियो नामा औ
बे सेरजाखौ सेरजा दंफांखौ माने गुबुना गुबुन गुबुन रोखोम दंफांफोरजों बानायो खिन्थु अरिजिनेल जेनेबा जोङो बे सिजौ दंफांनि जि माबाखौ मोनोबा ला गरायखौ मोनोब्ला मोजां होननानै माने बुङो आरो बानायगिरिफोरा
औ र' र' नोंथां नों जि गराय होनदोंनाा ओमफ्राय आं बुजियासै मफ्राय माने सिजौनि गराइ होनबाथाय माखौ माखौ बुंनाय जायो।
औ औ बे माने हानिफ्राय माने जि हा थाबाय नालाय औ औ हानि बेफ्राय एसे माने गोजौवआ आरो जेनेबा जायखौ जोङो गुदि होनना बुङोब्ला
बिदि माबाबोनाय रज' बोनाय बिफां जाबोनाय।
औ औ औ औ बेयो माने जेब्ला माने गोदोर जागोन नालाय माने सेरजा बानायथावना बेबायदि जायोब्ला माने बेखौबो बानायो आरो आरो बेनि बारिबो जिहेथु बेखौ माने एभेलेबल मोननो थाङा नालाय
औ
ओंखायनो माखासे जोंहा माने ओ गाम्बारि दंफांफोरनि बा बायदिसिना दंफांफोरनिबो बानायलाबायो आरो
अ ओमफ्राय ओमफ्राय दा सिजौ औ औ ओमफ्राय दा सिजौनि माबा माबाजों बे दंफां गरायजों हायो बानायनायनि मइेन रिजना म बे मानसिफोराथ' बुंदों आरोखि न बेजों हायो बानायोबा मानिे सेरजाया रासिन गोमो बेबायदि होननानैहाय मिथि मिथिनाय जादों आंनिबा आरोखि ओमफ्राय दा नंगौना नङा नोंथां नङा सोखांनाय जादों।
ओ बेजों बानायोब्ला माने जोंनि सेरजानि जि माने सोदोब बे सोदोबा माने ब्राद माने मोजां फैयो होननानै माने बुङो आरो दामगिरिफोरा। बा बानायगिरिफोरा आरो माने उम सेरजायाबो माने एसे माने रेजें जायो आरो बिदि माखासे माने बेवहाय माबा दोङो आरो बेवहाय मोनसे गुन दङ आरो
बिदि
अ अ
आरो सिफुंखौथ जोङो माने औवाजों बा अनो औवानि बानायो। ओ माने ओ ओ औवा ओ औवानि औवा बिजौनि खौ दाननानै बेखौ माने गुदुं सुफ्लुंनानै माने बिदि बानायनाय जायो आथिखाल थ जेनेबा माखासे जेनेबा दायो माने स्किल ओंखारबाय नालाय जोंनि इण्डियान क्लासिकेल लेंगुवेजाव माने स्किलनि माखासे बानायनानै गोदान गोदान मेथाइफोरखौ दामनो हानाय बेबायदि माखा खासे जोङा क्लासिकेल लाइनाव माने बेबायदि बानायनाय ओंखारबाय आरो दायो सिफुंआबो।
औ नोंथां।
गोदो बा माने माबा बादिमोन माने सिफुङा जिहेतु माने जों बर'फोरा माने हाग्रा बंग्रायाव रायजो जाग्रामोन नालाय गोदो। दा बेबायदि क्लासिकेल बे माबा माबि बिदि गैयामोन आरो। माने अन सिफुंखौ दाननानै जोङा माने माने मोनबा गुदुं गुदुंबा माने सिफुं सि माने बेखौ गुदुं बानायनानै बेखौ माने ओ सुयोमोन आरो। आरो जोबोद रोंखा राखा मोन। जोंनि माने बर'फोराहाय माने हाग्रा बं ग्रा रायजो जाबोनाय जोंहा माने बेबायदि जोंनि ओइ माखासे जोंहा आबादारिफोराहाय बेखौ माने दामबोयोमोन आरो।
औ औ ओमफ्रायो सिफुंनि गुदुङा मोनबायानोल' मोनबाल' जाखायोदा नोंथां?
ओं ओ बेखौ माने ओ सिफुंखौ एक्सुेलि माने जोंनि मेन बर'फोरनि जि दामबोनाय सिफुङा माने मा जों जे खेरियाव दामो नङा होमबा? खेराइयाव दामनाय सिफुंआ माने गुदुंबा आरु गुदुंबा माने मोनबा गुदुंजों माने औ औ
बाथौआ बान्दोबा सिजौआ सि रिबा ओमफ्रायो सिफुुंआ गंरंबा ना मारैबा होननाय
औ औ औ औ बेयो माने मोनसे बर'फोरनि माने फोथायनायमोन फोथायबोनाय आरो जेनेबा। आरो ओंखायनो बे सिफुंख खौबो माने मोनबा गुदुंजों बानायनानै माने दामनाय जायो। जोंनि खेराइफोराव दामनाया माने बिदि आरो।
अ अ
बेबायदि आरो सेरजाखौबोथ' जोंहा थाखाबाय मिथिखायो खोमा नोंथाङा सा न्दो बावदियानि खोथाखौ नङा होमबा?
उन्दैनिफ्राय मिथिबोनाय जादों औ।
बावदियानि जि मोनसे देंखो बे देंखोआ जेनेबा ओरैबायसा थारमाने दुखुनि देंखो नङा होमबा?
उम औ
जाय देंखोखौ माने बिथाङा दामनानै बै समावहाय माने माने दैखौ माने रानहोनाय बेबायसा मोनसे जोंनियाव सल' दङ नङा होमबा।
दा बेबायदिनो माने जोबोद माने रों
उम उम।
दा माखासे जोंनि गुबै माखासे दामग्रा आगजुफ्रा माखासे जोंहा गोबाङानो गोमालांनो हमदों दायो दा औ बेफोरखो जेनेबा फोथांनोबा बेफोरखौ लाखिलांनोबा माबायदि बेखौ जोङो खालामनाया मोजां जागोन होनना सानो नोंथाङा?
माने आंनि बायदिबा नोंथाङा जोंनि बर'आ माने गोदोनि बायदिनो ओ ज' ज' माने इउनिटि मोनसे खौसे थि जानांगोन आरोखि ओ जेरैहाय सिगाङाव समावहाय जोंहा बैसागु बाजा गासैयावबो ज' ज' लैहोर लैहोर ओंखारलायोमोनना। ओमफ्राय जोङो आथिखालनि बायदि जोंहा बिदि बक्सफोर मेथाइ डि जि बेफोरबायदिनो गोनां जायामोन आरोखि गोदोनि समावहायो गोदो खुगा मेथाइजोंनो ओ आखाइ खबै खबै सिफुं सेरजा ओ जाबस्रिं बायदि बायदि बायदि रिफोर दाननानैनो जोङो रंजा बाजाय खालामोमोन नाथाय आथ थिखालनि जुगावहायो मा मानसि फोरा जोंङो बेखौहाय बाहायनो माने नागिरला आरोखि। बाहायनो नागिरला औ दाना आखाइयाव लाबानो बेसो बिसोर मा लाजिनायसो मोनसै बिनि थाखायनो जों आरो औ बेखौहाय नासयनानै दोनबाय दा बेनि थाखायनो गोमालांनो हमबाय आरोखि बेफोरबायदि बुसतुआ दायो जोङो बेफोरबायदि बुसथुखौ जोङो मा जोंनि बर' हारिनि बे बेसादफोरखौहाय जोङो ओ माने
ओ लाबोफिननो थाखाय आरोखि लाबोफिननो थाखाय जों मा सिगांनि समनि बे गासैखौबो जोङो मा बोजबफिननानै लानांगोन नङाबा बे बेफोरो गासिबो औ गोदोलांफिनजोबसिगोनसो।
नंगौ नंगौ। माने आंनि बायदि आंनि बायदिबो बेनो जेनेबा दायो जोङो मा जादों माने बर'फोरना माखासे जोंहा दायो ओ जुगा सोलायनायनि मुङाव जौगानायनि मुङाव माने गोबां जों जोंनिया माने गोदोनिखो जों बावगारलांनाय जि हुदा बेयो बारा जादों आरो। जेरै जोङो बैसागो बैसागो जोङो खुङो नङा होमबा बै बैसागोआव जोंङो मा खालामो डायरेक्ट जोङो माने ओइ गानखौ दामबाय दामनानै मोसाबाय।
अ मोसाबाय औ।
औ बेबायदियाव जोंनि माखासे बर'फोरा बाहायबोनाय दामजु बेफोरो जोंहा माने गोमालांनो हमदों आरो आरो औ दानि जि गोदान जोलैफोरा माने बेबायदि सोर माने खाम दामनो रोंला सिफुं सुनो रोंला सेरजा हुननो रोङा बेबायदि गोबां दायो माने जालांदों आरो।
औ औ नोंथां औ।
औ दा ओंखायनो बेफोरखौ जोङो एसे जोंनि बर' हारिया बा जोंनि बर' सुबुङा बेफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बयबो खामा खामानि मावनांगोन नङा होमबा?
औ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो रायलायनायखौ दोनथ'नोसै।
औ औ औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय। औ औ।
उम दे। मा